हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ हेल' हेल' बिथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों
हेल'
औ खोनादों नोंथां
हेलौ औ मा खालामदों नोंथाङा?
आं दायो औ नोंथां आं दायो औ खोनादों दे खोनादों
औ
औ आं दा दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै
ओ उम उम ओं आंबो ओरैनो जिराय दंथ'यो दे
औ
होमबा नोंथां ओ दा आङो दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंनि बागै आरो मा मा आबाद मावनाय जायो जायो बेखौनो साबायलायनोसै नामा बिथां
औ औ सावरायजागोन
औ दे दे
औ ओरैनोथ' दैज्लां बोथोराव होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो दैज्लां बोथोरावबो दाथ' आरो नै माइ आबादानो जायो बोसोराव उम आरो बिनि अनगायैबो जों माखासे मैगं थाइगंफोरबो आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो ओ खुमब्रा थाइबें लिस स्रि दा नै आरो मैथा बांगाल मैथा गोजा बेनि अनगायैबो आरोबाव माखासे थास' बिदिनो था सोमलि बेफोरनि गोबां रोखोमनि मेरला आबाद मावनाय जायो आरो
औ औ औ
औ बेनिनो आरो माखासे जायो जोङो मा होनो ओ थास' थास बिफांखौ जोङो गिबियावनो माबायदिहै गायनाय जायो बा मा मा रोखोमनि मोननाय जायो आं एसे फोरमायना होनसै
औ
जोङो थास'खौथ' ओरैनो जोंनि बारि बा लामाफोर बा दैमासेफोराव बिदिनो माखासे बे जेनेबा हाग्रानि थास' होननानै बुङो जोङो बे थास'आव गोसोम बे बेथ' थाखायो आनो आरोबाव बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जेरै थारुन आबर थिना बेफोरबायदि थास'खौबो जोङो गायनाय जायो आरो औ जों बेबायदि गायनानै ओ बाजाराव बो फाननो बेबायदिनो फालांगि खालामनायबो जायो आरो उम बेनिनो आरो जोङो थास'निफ्राय जों माखासे जेनेबा बेनि ओ माखासे पार्ट फोरखौ जों जानाय जायो जेरै थास' आथिं थास' बिसं बिथ'रि बिबार बेफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनिया संनानै जानो हायो आरो
औ औ
औ
दा ओरैनो बिथां ओ जोङो थास'खौ बोरै संनानै जाजायो मा मा रोखो- खोमै
औ ओरैनो जोङो माने थास' बिथुरिखौथ' जोङो बांसिन ओ नाफाम बा ना गोरानफोरजों संनानै जायो आरो ऐ थास' आथिंखौबो जोङो बांसिनानो ना गोरानजों जानायखौ नुनो मोनो ओरैनो ना गोथांजोबो जाजायो बेनिफ्राय आरोबाव बे थास'नि बिबारखौ जोङो बिबारखौबो ना गोरानजों जायो बा गोथां जोंबो जायो बांसिन अमा बेदरजोंबो जायो बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय बिनिनो मोनसे आङो थास' बिथुरिखौ जे नाफामजों बो जानानै बांसिन मोजां मोनो बेबायदि मिथियो आरो आङो बेनिनो जेनेबा नाफामखौ जों माबायदियै बानायनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ नाफामखौथ' जोङो ओ गिबियावनो नाफामखौ नाखौ फोराननानै ओ देनानै जेनेबा जोङो माबाफोर माने बक्स माबाफोर मोनसे बिदिनो माबायाव सोनानै दोननाय जायो जेब्ला बियो ओ सेवहोलांनाय जायो अब्लाना माने ओ नाफाम महरै नुनो मोननाय जायो आरो ना
औ
उम ओरैनो दाथ' नाफाम उम
नोंथांमोननिजों होमबा ओरै दा दैज्लां बोथोराव जेनेबा ओरैनो आरो मा मा आबाद मावनाय जाबावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
दाथ' ओ बुंनो थाङोब्ला माइयानो बांसिन होनजायो माइखौनो आबाद दानि दै ज्लाङाव खालामनाय जायो आरो माखासे जेरै ओ मा ओरैनोथ' नुनो मोननाय ओ खांख्रिखला लेस्रा बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो उम
बेनिनो आरो गोबाव मोनसे जे जोङो माइ आबादखौ मावोब्ला गिबियावनो जोङो मा माबोरैहाय खालामग्रोनांगौ जायो जेनेबा खोथियाफोरजों माबायदि फैयो बेनि उनावबो जों माबायदि गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ गिबियावनोथ' जोङो माइखौ सोमोग्रोनानै ओ गाजा खिलि होयो बिनिफ्राय जोङो हालएवना दु- ब्लियाव माने फैयो आरो खोथियाखौ माइखौ फोनानै खोथिया जायो बेनिफ्रायहा जोंहा ओ खोथियाया जौब्ला ओ बिदिनो मास मोनसेसो थानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो फुना खांनानै फुखांनानै गायो बिनिफ्राय इदिनो हाल‌िवनानै बिदिनो माखासे बुस्थु माबायो
औ
ओमफ्राय बिदिनो माइखौथ बा दानसोनि उनाव हानाय हानाय जायो आरोना माइखौ। थिखांनाय जायो मोननानै माबानानै
औ।
ओइ दा बिथाङा ओ। मा आं जानानै मोजां मोनो ओरैनो दा दैज्लां बोथोरनि मैगंफोरखौ
आं दैज्लां बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला ओरैनो माने गासैखोबो एसेबां मोजां मोनाबाबो माने इदिहाय गासैखौबो बबेबा मोनसेखौल मोजां मोननाय बिदि नोङा आरो गासैखौबो माने एसे एसे मोजां मोनो बिदि ओरैनोथ नै दा गरम बोथोरफोराव आङो मैथाजों ना बे रोसि फुदुंनाय बा बिदै फुदुंनाय होनना बुङो ना। बिदिखौ आं साबसिन मोनो आरो। बिदिनो आरोबाव ओ। ओ जेरै ओमफाय खुमब्राजों दाउ बिदिखौ मोजां मोनो
ओरैनो बिथाङो खुमब्राजो दावखौ बोरैहा माने संनाय जायो। एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन। ओ खुमब्राजों दाउ संनोबाथ जों माने इसेबां गोब्राब नङा आरो ना गोरलैहैसो संनो गोरलैयै नो माने संनो हायो जोङो
आं औ औ।
गिबियावनो जों खुमब्राखौ हानानै लाग्रोबाय ओ बेबायदिनो हाखांनायनि उनावहाय जों दाउ दाउखौबो जों बिदिनो सावनानै दा गोदानानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जों ओ सारायाव थाव सेरनानै उम बिद्लै एसे दुंहनानै बान पियास होबाय खांनायनि उनावहाय बेदरखौ होसनबाय आरो‌। बिनि उनाव एसे बे बेदरखौ एवफ्रामबाय एवफ्रामनायनि उनाव जोङो खुमब्राखौ होसननाय जाबाय आरो। बेनि उनावनो जों औ। बेनि जाखिनि नांगौ मस स्ला मस्लिफोरखौ होबाय बेनि उनावनो गोदौबानो मोन मोनबानो बिदिन नांगौ जखानि गावनि जाखिनि नांगौ जखानि बिदैखौ दोन बेनो जाबाय आरो।
औ ‌नों थां ओ खुमब्रायाबो बु जोबोद रोखोम थायो नामा?
खुमब्रायाथ' आं आं नुनायाव बिदि रोखोमनि नुनो मोनाखै नोंथां।
जे मोनसे रोखोमनिखौनो नुनो मोनदों आरो आङो।
ओं ओं।
औ ओरैनो नोंथांमोननिजों थासोमलिनि आबाद मावो नाम?
औ थासोमब्लिनि आबाद मावनाय जायो। बांसिनाथ' ओ गोजां बोथोराव थासुमब्लिखौ आबाद मावनाय जायो। दाथ' एसे खम जादों आबादा थासुमब्लिनिया। ओरैनो
मा ओ जों बेखौ माबायदि गायनाय जायो?
गायनायाथ' थासुमब्लिनि ओ जि ओ जाजानाय बायदि मोनसे बाहागो थायोना बेखौ जोङो ओ गायनाय जायो दान ओ पिस फिस खामनानै। औ औ ओमफ्रायनिया जानाय बोरै जायो होनजायोबाथ' जोङो खायसेया आरो गोथांनि जाय आं बांसिनथ' रुनानै जानायखौ नुनो मोनदों दिनैसिम। रुनानै इ जानाय जायो। गोथावानो होनजायो बेनिफ्राय इदिनो आं ओ गुबुन जायगाफोरावबो नुनाय जादों आरो नु नुनो मोनदों ओ सोरबा बायदिया ओ थासुमब्लिखौ माबा मैगंफोरजों लगायफाना जानाय एबा बेदरजोंबो लगायना जानाय नुनो मोनदों एबा खोनानोबो मोनदों आं।
औ औ ओरैनो ओ थासुमलिखौ जोंनि ओनसोलजों आरोना नोंथां माने सिगां समाव मोन दा समाव आं बोर नुनायखौ खम मोनसै माने जोङो थासुमलिखौ मा खालामोमोन बिनि बेदरखौ जोङो गोबा गोबा हानानै फोरानोमोन फोराननायनि उनाव बिदिनो ओ जेथिया बेयो मोजां रानगोन ना बेखौ रानबाथाय जोङो उलार बा गायेनफोराव जोङो बे खौ ओ देग्लिनानै गुन्दै खालामना लायोमोन आरो।
अ बिथाङो आंहा बो सम जाबायमोन दोनथ'नो हसिगौमोन ना कलखौ? हेल' बिथां।
दे औ खोनादो दे।